हेलौ?
हेलौ?
हेलौ, नोंथाङा खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों नोंथां।
अ थ' नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो?
अ नोंथां आं दायो जिरायनानै दङ नोंथां।
अ अब्ला नोंथाङा फ्रिब्ला दिनै जोङो औ मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसै नामा?
औ नंगौ नोंथां, सावरायजागोन नोंथां।
औ अब्ला जों दिनै ओ आबाद मावनायनि सायाव सावरायनोसै नोंथां। होमबा ओ औ होमबा नों नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ
औ
दैज्लां बोथोराव जेनेबा मा मा दायो मा मा आबादफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां बुंनो हागोन। ओ जोंनावथ' आबादा ओ मोन ओम मोनसे सुबुंफोराहाय गोबां रोखोमनि आबाद मावो आरो ना नोंथां। ओमफ्राय ओ जोंनावहाय ओ बांसिनानो दायो ओ माइनि आबाद खौ मावो आरो ना नोंथां।
औ
बिदिनो जोङो ओ माइनि आबादखौ माबायदि मावो होननानै मावो नोंथांनो एसे फोरमायना होनो सानदों आरो ना नोंथां।
औ।
औ। ओ जोङो माइनि आबादखौ मावनो थाखायहाय जोंनो ओ गिबियावनो माइग्लि नांग्रोगोन। जोङो बै माइग्रखौहाय जोङो ओ से बोसोरनि आगोल दोनखानाय माइग्लिखौबो ओ बाहायजायो आरो जों ओ हाथाय खला बाजारनिफ्रायबो जोङो बायनानै लाबग्रोयो आरो ना नोंथां। ओ
औ।
आरो बेखौ बायनानै लाबोनानैहाय जोङो ओ फाथोनि थयलायावहाय जोङो ओ सोनाय जायो बेयाव जोङो ओ सोनानैहाय नांगौ बिबांनि माइग्लि खौ सोनानैहाय जोङो बेखौ गोरा खाथेनानैहाय जोङो ओ दैयावहाय सोमना दोननाय जायो बेयाव दैयाव जोङो सानसे हरसे सानसेयाव हरसे सोमनाय जायो आरो बेनि अखानायैहाय जोङो बोखांनानै बोखांनाय बोरियावहाय बोखांनानै दोननाय जायो। ओ आरो बेखौ जोङो डायरेक्टहाय न'आव लांनाय जाया आरो ना नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला बेयावहाय ओ दै दै दङना बे खौ जोङो बिलिरहाय ओ दैखांनानै लांनो हाया दैया एसे सरोब्लाथाय जोङो ओ न'आव लानानै थाङो अब्ला जों न'आव लाना थांनानैहाय जोङो ओ खाथेनाय दिरुंखौहाय खेवनानै जोङो ओ हायावहाय मोजां दाबसे जायगायाव हायावहाय लखबनानै दोनो। जेब्लानो लखबो अब्ला जों बेयाव ओ दै सारसे सारसे खालामनानै दोननाय जायो दोननायनि उनाव जोङो ओ थालिर बिलाइजों एबा थास' बिलाइजोंहाय खोबनानै दोननाय जायो ओ मानो होन होननानै बुङोब्ला बेयाव जोङो ओ बेखौ खोबोब्लाथाय गाजाया बेरबोनो हमो आरोना नोंथां आरो जोङो ओ बेखौ फोनो थाखाय आरो जोंनो ओ दुब्लिखौ आर एवनानै लाग्रोनाय जायो जेरैहाय जोङो आथिखालनि मुगायाव ट्रेक्टरजों हालेवनायखौ नुनो मोनो ओ गोदोहाय ओ बांसिनानो ओ मोसौजों हालेवोमोन होननानै मिथियो आरो दायो जोंनाव मोसौजों हालेवनाय मोसौजों हालेवनायखौ नुला आरो ना नोंथां ओ
औ।
बिदिनो जोंनि न'खरावबोहाय ट्रेक्टरजोंनो हालेवो बेयाव ओ गिबियावनो सामार होना उनाव खारायनानैहाय जोङो ओ आरोबाव ओ मै होनानैहाय लानाय जायो जेब्ला मै होनानै लायो अब्ला हाब्रु दोलो दोलो जायो अब्ला हाब्रु दोलो दोलो जायोब्ला ना जोङो बेयावहाय ओ दडाइरेक माइग्लिखौ सारनो हाया मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि माइग्लिया बेयाव दोलो दोलो हाब्रुआवहाय सारनानै होयोब्ला जोंनि माइग्लिया हाब्रु सिङाव हाबोब्ला जेब्ला फुनो सम जायो अब्ला जोङो ओ जोंनि खोथिया फुनो मोजां जाया एबा गोरा जायो आरो ना नोंथां। बेनिखायनो जोङो ओ हाब्रुखौ थामजिसो मिनिट दोननानैहाय एसे ओ एसे रानखाङोब्ला जोङो ओ फोनानै होनाय जायो। आरो बेयाव जोङो ओ बै सानखालि जाय सानखालि ओ फोदोंमोन माइखौ बै सान खालि अखा हायोब्लाथाय जोंना जोबोर गाज्रि जायो माइआ बेनिखायनो जों अखा मोनाब्ला मोजांसिना आरोना नोंथां बिदिनो जोङो ओ से दानसे से दानसे बा दानसे खावसेनि उनाव जोङो जोंनि खोथिया जेब्ला ओ फुजानाय जायो बा गायजानाय जायो अब्ला जोङो ओ माइ गायैनो थाखायबो जोङो दुब्लिया आलेवग्रोना लानाय जायो आरो दुब्लि आलेवखांनायनि उनाव जोङो खोथियाखौ फुनानै लायो। फुनानै जानानै जोङो आइजोफोरानो खोथियाखौ फुयो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ।
बे जों खोथियाखौ ओ आरंजों एबा बायदि ओ हाग्रा जेरैहाय ओ थोरि हाग्रा बिदि बिदिजों खायो आरोना नोंथां जाहाथे ओ लांनायाव दु बै गायनाय जायगासिम लांनायावहाय जोङो खस्थ' जाया बा ओ खोथियाहाय आलाय सिलाय जाया । बेनि थाखाय जोङो खानाय जायो आरोना नोंथां। बिदिनो जोङो ओ गोदोआव नुयोमोन आरो ओ सावरि बादारि जानाय जे जेरै गामि गामिनि सुबुंफोरा ओ ज' जालायनानै न'खर न'खर ज' ज' माइ गायोमोन। नाथाय आथिखालाव नुलिया ओ दायो जोङो हाजिरा लायो आरोना । मानो होननानै बुङोब्ला ओ दायो समा आंखाल जानानै फैबाय बयहाबो बिनिखायनो जोङो हाजिरा लायोसै गावबा गाव गावबा गाव न'आवनो माइ गायो नालाय नोंथां । बेनिखायनो जोङो गासिबो ओ जायफोर माइ गायनाय गाया न'खराव बिदिखौ जों लिंना लाबोनानैहाय ओ माइ गायो आरो ना नोंथां।
औ औ। औ नंगौ।
औ। ओ बिदिनो जोङो माइ माइनि आबादखौ गायखांनायनि उनाव जोङो ओ दानथामसोनि उनाव जोङो जेब्ला माइया मोनो अब्ला जोङो बेखौ ओ मिसिंजों हानानै लाबोयो। आथिखालनि मुगायाव जोङो ओ आखाइजों खासिजों हानाय नुवा आरो ना नोंथां । मानो होननानै बुङोब्ला जोंना ओ जु ओ दानि दानि जुगा सोलायबाय आथि ओ गोदोनि जुगा बेलेगमोन। बिदिनो जोङो ओ दायो मेसिङारिजों हानानैहाय न'आव लाबोनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ।
नोंथाङा ङा बेफोरनि सायाव एसे बुंथिना होनो हागोन ना, नोंथांमोननियाव माबायदिहाय आबाद मावावो? बा मा मा आबाद मावो नोंथाङा एसे बुंथिनानै होदो दे नोंथां।
औ नोंथां ओ जोंनियावथ' नोंथांमोननि बायदिनो माने गुदि ओ आबादानो जाहैयो जिउ खुंनायनि थाखाय गुदि आबादानो जादों माइ। बे माइखौनो जोंनि ओनसोलावबो साफ्रोमबो सुबुङानो ओ मावजोबनाय जायो आरो मावजोबनायखौ नुनो। ओमफ्राय औ बेखौथ' नोंथाङा बुंलांखाबाय जेरै ओ ओ मारै माने गायो बेखौ नोंथाङा दायोसो एसे बावैसो बुंलांदों जे आंबो बेखौनो एसे माने रिपिट खालामनानै मबेखौबा मबे खौबा बुंसै आर ना ।माने नोंथां बुंलांनाय बायदिनो माइलिखौ जोङो सोमना दोनखानाय जायो माने गोजाम माइखौनो सोमनानै बेखौनो माइलि खालामनाय जायो। ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो जेब्ला हालेवनानै ओ दुब्लियाव जेनेबा खोथिया फोनोथ' बेखौ माबानांगौ जायोना दब्लायखौ।
औ नंगौ औ।
औ अब्ला बेयाव जोङो ओ बेखौ जेब्ला गाजा बेरो माइज्लिया साननै सानथामसो दोननानै दैयाव सोम माबना दोननानै गिनायनि उनाव जेब्ला गाजा बेरो होमबा जों बिनिफ्राय ओ बेलासे समाव ट्रेक्टर हालेवखांनाय माने आखाइायाव लानानैार सारफाव सारफाव खालामनानै ओ माने गायो आरोना बे माइखौ खोथियाखौ ओमफ्राय जेब्ला
औ।
खावसे बा बिनो ओ माने दान्दिसेनि उनाव जेब्ला ग्लावबो जायो अब्ला जोङो बेयाव दुब्लिखौ हालेवनो थाखाय जोङो खायो सामार होयो ओमफ्राय लास्टाव खनसे हालेवनाय जायो। जेराव जोङो ब्र' होनानै बे खोथियाखौ सुनानै नुनो मोनो आरो। जोंनि थिं नोंथां ओ हौवाफोरासो खोथियाखौ फुयो माने हिन्जावफोरखौ खोथिया फुनायखौ नुनो मोना आरो ना ।औ ओमफ्राय ओ गायनायाबो हिन्जावफोर गायो खिन्थु हौवाफोरखौ हौवाफोर गायबाङा गायस्रायायाामानो हौवाफोरा हिनजावफोरलावसो गायो ओमफ्राय औ बेनि अनगा जोंनियाव माइआथ' माइ बिनि अनगा जोंनियाव आरो ओ फाथो आबाद मावनाय जायो। फाथो आबादखौ दैज्लाङाव मावनो मावहनाय जायो ओमफ्राय बिनि बागै आं एसे बुंसै जे फाथो आबादखौ औ औ बे फाथो आबादखौ ओ फोननो थाखाय जोङो। जेनेबा न'नि बारि बा जियानो जा बारिफोराव ओ माने फार्स्टआव हालेवग्रोनांगौ जायो। हालेवग्रोनानै हाखौ ओ गुब्रु होजोबनांगौ आरोना माने बिदिनो गुन्दै खालाम जोबनानै हाखौ बेयावनो जेनबा फाथो बेगरखौ जोङो फोनायखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय बे फोथोर बेगराव जेब्ला ओ माबायो अब्ला जोङो गोबोरखि हासारफोर बिदि मान बायदिसिना हासारफोर होनानै ओ फेदेरनाय नुनो मोनो ।ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो बे फाथोनिफ्राय माने फाथोखौथ' जाखायो जोङो। फाथोआव जोङो मोननै मुलाम्फा मोनो मोनसेया मोनजा जा जानो हायो बेखौ ओमफ्राय मोनसेया जोङो बेनिफ्राय दिरुं बस्थाफोर फाथोनि बस्था बेफोरबायदि बानायनायखौ नुनो मोनो आरो। ओमफ्राय औ ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो बेखौनो जेब्ला फोराननानै दोननाय जयो अब्ला जों बेखौ नार्जि महराव मोननाय जायो आरो ना बर'नि मुंदांखा ओंख्रि हिसाबै नारजि। नार्जिजों अमाजों बिदि जानायफोरखौ जोङो खोनानायखौ नुनो मोनो आरो ना बे ना ओ फाथोनि गेजेरजोंनो नारजिखौ मोनो ।ओमफ्राय बेनि अनगाथ' जोंनियाव गोबां रोखोमनि फिसा बिला आबादफोरबो दंबावो जेरै मैगं थाइगंनि आबाद आरो जेरै ओ मेसें बोथोरफोरावबो गायो जेरै कबि बेसर ओमफ्राय लेस्रा आलु बेफोरबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ आबादफोरखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनबावो दा दा नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ आरोबाव गुबुनफोर माबाफोर आबादफोर मावबावो नामा?
औ नोंथां मावो जोंनाव ओ जोंनावहाय ओ थास'नि आबाद मावो आरोना नोंथां ओ जोङो थास'नि आबाद मावनो औ ओ मा होनो बेखौ थारुन होननानै बुङो नामाथाय ओ
औ औ था
बिनि आबाद मावो आरोना नोंथां बेखौ जोङो ओ जेरैहाय ओ जों बेखौबो दुब्लिखौ आलेवगोरना लानाय जायो जेरैहाय जोंहा माइ गायनायावहाय सामान होना लादोंमोन खारायना लादोंमोन बिदिनो ओ खारायनानै बा सामार होनानै लाग्रोनाय जायो ओ जे-जेब्ला जोङो हाया गुन्दै जायो अब्ला जों बेखौ ओ हाया हाखौ मोनबाय होननानै सानो आरोना नोंथां।
औ औ
आरो जोङो ओ थास'खौहाय गायनो थाखाय जोङो मोनसे ओ बिदिनो लङा बायदिहाय बोनानै लानाय जायो आरोना नोंथां जाहाथे बेयाव ओ जोंङो ओ बोनानै लायो बोनानै लानानै जेब्ला ओ थासया गोजान होनाय जायो आरो जों खाथि खाथि होयोब्लाथाय
औ औ नंगौ अब्ला नों थांमोननियाव माने थास'फोर गायो आरो ना थास'खौ गायनानै ओ फानोबा जायो आरो
फैबाय आं कलखौ दाननासै
औ औ नोंथां जागोन दे